औ
हेलौ
हेलौ
औ
खोनादों ना
औ खोनादों आंनि बेल खोनादों
हेलौ'
औ खोनादों
हेलौ
खोनायाखै नामा आंनिखौ
औ खोनादों
औ दे बुंलाय
औ मा खालामदों
ओरैनो दङ
अ अ ओंखाम जाबायना जायाखय
जाखांबाय दानिसो
अ मा ओख्रि जाख
आलु ओमफाय
ए ए ए आंबो दासो जाखांदों र नै दालि ओंख्रि दंमोन जोंनिया ओनिफ्राय आलुदो बिन भाजादोंमोन खोनादों आलुदो बिन भाजादोंमोन इदो जाबाय आं बेनिफ्राय जों दा होमबा आयदा फारसे आवगायनोसै नोङा होमबा ओ जोङो दिनै मोनसे आयदाखौ सावरायनोसै ओ जोंहा जेराव ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायजलायनोसै नोङा होमबा
औ जागोन दे
औ औ दिनै जों आबाद मावनायनि सो खोनादों खोनादों औ औ। जों दिनै आबाद मावनायखौ रायज्लायनोसै अब्ला। ओ जों दिनै आबाद होननानै बुङोब्ला जों दिनै माइ आबाद मावनाय। माइ आबाद मावनायखौ जोङो ओ बुंनो हायो। जेराव जोङो ओ दिनै जेब्लानिफ्राय सुबुं माहारिया ओ जोनोम जाजेनदोंमोन अब्ला समनिफ्रायनो जोङो जानाय लोंनायखौ ओ गोबां मेेनटेन खालामनो गोनां जायो। जेराव जोंहा ओ गावनि उदै खौ सुफुंनो थाखायै ओ मानसिया ओ गोबां खामानि मावो ओ जेराव जोङो गोबां खामानि मावनो गोनां जायो जानाय लोंनायफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ माय बि माव होनना बुङोबथ' जोङो गिबियाव जोङो ओ माइज्लिनि थाखाय जोङो ओ थागथियारि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो। जोङो माइज्लि ओ खौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो। जेराव जोङो बे माइ। ज्लिखौ साननै सानथाम सोमना दोननानै बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ दुब्लियाव दखरसे जायगायाव जोङो हासार गोनां जायगा नायनानै एसे गोजौ जायगाखौ नायनानै जोङो बेवहाय ओ हाल एव नाय जायो। मोजाङै हालेवना लानानै ओ बेवहाय जोङो ओ माइफोरखौ फ्रि फ्रि सारनानै बेवहाय जों फोना दोननाय जायो आर बे खोथियाखौ जोङो ओ जेब्लानोखि बे खोथिया गोरलै गोरलै ओ बिलाइ गोरलै गोरलै ओ खोथिया रजयो ओ अब्लानिया ओ जोङो ओ माबानाय जायो। बेखौ बिनि उनाव जोङो खोथिया जेब्लानिख्रुइ दान मोनसे बा मोननै मोनथामनि उनाव खोथिया जे जब्ला ओ जौगायो जौनो लायो अब्ला जों बेखौ ओ दुब्लि फारसे ओ खोथियाखौ फुनानै माइ गायनो थाखाय लानो थांनाय जायो। बेफोर बायदिनो जों माइ आ आबादफोरखौ मावनाय जायो दा आङो नोंनिफ्राय एसे मिथिनो लुुबैदों आरो आंना माइ गायनायनि सोमोन्दै नोंबो एसे मोजाङै फोरमायदो दा आंहाबो एसे नयस आ फैदोंमोन दानि बेगग्राउड। ओ स' एसे फोरमायोबा मोजां जागोन आरो।
औ ओ जोंनिथिंथ' माइ गायनायाथ' जेनेबा ओ‌ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आदबै गायनाय जायो। ओमफाय जे- जोंनिखै माइ गायनायखौ रायलायोब्ला माने ओ माइ गायनो थाखाय ओ
औ।
बेखौ माइ फोनो थाखाय। ओ रेडि खालामनाय जायो।
औ।
दुब्लिखौ हालेवनानै लानाय जायो आरो।
औ औ।
बेखौ मोजाङै हालौनानै ओ मै होनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय माइखौ फोनाय जायो। ओमफयो माया माइखौ फोखांबाथाय बियो ऐ फन्द्र' दिन बिदिनो बिस दिनसो बे बायदि बिनि उनाव माने खोथियाखौ फु फुनाय जायो आरो। जेब्ला फुजाबाय माने एसे गोरा गोरा जाबाथाय बेखौ फुनाय जायो बेनिफ्राय फुनानै बे गायनो थाखाय ओ गुबुन माखासे हाफोरखौ हालेवनाय जायो। ओमफाय जोंनिथिं माने हालेवनो थाखाय ओ आथिखालाव मोसौनि बाहायनायखौ बांसिन नुनायखौ माने नुनो थांला आरो आथिखालाव बांसिन ओ टेकनिकेल मुगा जिहेथु ओ ट्रेक्टरफोरखौ बांसिन बा
औ औ औ खोनादों ना
बेबायदिल' मोसौनि मोसौखौ बाहायनानै हालेवनाय जायो आरो ओमफायो ओ बेबायदिनो गायनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवनानै मोजाङै फोमोननानै लानाय जायो ओमफ्रायो बेनि फ्राय ओ बै गायखांनाय ओ फुखां फुखांनाय माइखौ गायनो थाखाय ओ दुब्लि दुब्लि राननानै होनाय जायो आरो जायखौ खोथिया राननाय होननानैबो बुंनाय जायो बाय बेनिफ्राय बे खोथियाखौनो ओ न'खराव मान-मानसिया एसेल' खम जायोब्ला एबा मानसि गैयाब्ला गामियाव मा खासे मानसिफोरखौ गायनो थाखाय हाजिरा बा थिखा बेफोरबायदि लायनाय जायो ओमफ्रायो बेनि फ्राय गायनाय जायो आरो ज' ज'यैनो ओमफ्रायो बेनिफ्राय ओ माइ जोबखालिखौथ' ओ जेनेबा माइआ जोबनोसै खालि बेखौ हाल जांख्रा बा नांगोल जां ख्रा होननानै बुंनाय जायो ओ बेबायदिनो बे नांगोल जांख्राखौबो जोंनि गामियाव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो ओ गामिनि माखा से मानसिफोरखौ लिंनानै ओ ज' ज'यैनो आबाद मावनाय जायो ओमफाय ओइदिनखालि माइ जोबनायनि खुसियाव माने ओ दुखु खस्थ'खौ बावगारनो थाखाय ओ फुरा जानाय लोंनायखौ आबुं खालामनाय जायो ओमफाय बेबायदिनो मावनाय दांनायफोरखौ मानसिफोरखौ जाहोयो लोंहोयो रंजा खुसि खालामलायो आरो
औ
ओ नोंथांमोननि आबाद मावनायखौबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ औ जोंनिजोंबोथ' ओ दिनैनि समावथ' जोङो मिथिखायो ओ जोंहा गोबां बिगियाना जोंखौ गोबां गोहोम खोख्लैबाय गोदो गोदाय जोंनि सुबुंफोरा ओ जाम्बा जाम्बि सुबुंमोन जेराव जों गोदो गोदायनि ओ आदब खान्थिफोरखौ जोङो ओ दिनै सिमबो जों दिनै बाहायबोबाय दङमोन नाथाय दिनै ओ गोबबां ओ जौगानाय मुगाजों लोगोसे दिनै सुबुं माहारियाबोओ गोबां जौगानो हमदों जेराव जोंहा गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा जोनोम जाबोनो हमबाय जेराव जोंहा गोबां बिगियानारि दाजेम फोर दिहुनबाय बे बिगियानारि दाजेनफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो जोंनि गोबां ओ जेराव जों सुबुं माहारिया गोबां खस्थ' खालाम खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन गोदो गोदाय समाव ओ नाथाय बेफोरखौ दिनै ओ गोरलै राहायैनो जों दिनै बेफोर खस्थ'फोरखौ खालामनो नांला दिनै ओ जोङो गोरलैयैनो खामानिफोरखौ मावनो हानाय जाबाय दिनै जोङो ओ मानसिया गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन जेराव जोङो दिनैनि समाव ओ मानसिया गोबां खम खामानि मावनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जाय खामानिखौ मावनो हाया मानसिया बेफोर खामानिखौ जोङो ओ मिसिं बा दाजेमफोरनि गेजेरजों बिगियानारि दाजेमफोरनि गेजेरजों जोङो खामानिखौ मावनो हायो जोङो गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला जोङो मोसौ मोसौफोरखौबो जोङो जिब जुनारफोरखौबो जोबोर खस्थ' होयोमोन जोङो जोङो दिनै मोसौखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोदो गोदायनि समाव ओ जोङो ओ माइनाव होननानैबो बुंनो थाङोमोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा जायनि न'खराव मोसौ गैया बेनि नखर राव ओ माइनाव गैया होननानै जों बुङोमोन मानो होनना बुङोब्ला मोसौ थायोब्लासो जोङो हालखौ ओ एवनानै जोङो ओ माइफोरखौ गायना लानो हायोम जो जायखि खिजाया जाग्रायानो जा जों जोंनि जुखाम फोरनि बाथ्राखौनो बुं बा माइ आबादफोरनि बाथ्राखौनो बुं बा बेसरफोरनि बाथ्राखौनो बुं गिबियावनो जोङो ओ हाखौ जोङो हालेवग्रोनो गोनां जायो अब्ला जोंहा ओ जा जायनि न'खराव मोसौ दं बे नि न'आवसो माइनाव दं होननानै बुंनाय जायो मानो बुङोब्ला जोंनि गेजेराव बांसिनानो जोङो मोसौखौ बांसिन फिसिनाय नुयोमोन ना नाथाय जोङो नुनो मोनो दिनै गोबां मैसोफोरजोंबो जोङो हाल एवनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलाव आव ओ मैसोफोरजों हाल एवनाय जाया जोंनि ओनसोलाव हालेवनाय जायोब्ला मोसौजोंसो हालेवनाय जायो जायो ओ बिनि उनाव जोङो गोबां ओ माइ आबाद मावनाय समाव जोङो खोथिया फोनाय सम समाव जोङो ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो अखाजोंनो गोबां जोङो ओ बर'फोरा सोनारनानै थानाय ओ हारि बा जोङो मोनसे ओ सुबुं सुबुंखान्थि बा मोनसे सुबुं समाज जेराव जोङो अखाखौ नेनानै जोङो खोथियाफोरखौ जोङो गायनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला दिनै ओ माइ आबादनि थाखाय जोंहा दैया जोबोर गोनां जेराव जोङो खोथिया फोनो गोनां समाव गोबां समावनो जोङो ओ अखाखौ नेयोब्लाबो जोङो अखाखौ माब्लाबा समाव जों ओ जोङो मोननो थाङा मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ अखाखौ जुदि जों नेबाय थायोब्ला जोङो जोंनि ओ जा खोथिया फोनायनि बोथोर बा जोंनि जा माइ गायनायनि बोथोर बेफोर बोथोरा जोंहा बारग'लांजोबगोन बेनिखायनो जोङो गोबां समाव गोदो गोदाय हाखरफोरनिफ्रायनो जोङो बालथिं फोरजोंब्लाबो आरो गोबां बिदिनो जोङो बायदिसिना ओ बायसिना ओ खांसि जायखिजाया बाल्थिंआनो जा बा माइफा जोदौफोरजोंनो जोङो लाना थांनानैब्लाबो जोङो आरो दंग' दंला'निफ्राय जोङो दैखौ दानफ्लायनानै लाना थांनानै जोङो ओ जोङो खोथियाखौ फोनाय जायोमोन नाथाय बेफोरबायदि गोबां खस्थ'खौ जोङो आथिखालाव खालामनाय नुनो मोनला मानो होनना बुङोब्ला ओ दिनैनि मुगायाव ओ बिगियानारि जोङो दाजेम गोबां ओंखारबाय जोंहा दिनै ओ मिसिं ओंखारदों बेफोरनि नि गेजेरजों जोङो गोबां जों खस्थ' खालामो जायफोरा जोंनिया ओ खम जालांबाय जोङो मिेसिं सारनानै जोङो दै होनानै बेफोरबायदिनो जों खोथियाफोरखौ फोनो हायो आरो माइ गायनायाव जोङो ओ दैनि आंखाल जायोब्ला जोङो मिसिं सारनानै बेवहाय जोङो ओ दैखौ जगायो बेफोरबायदिनो दिनैनि समाव गोबां सोलायलांबाय आरो जोङो ओ जेराव जोङो गोदो गोदायनि समाव जोङो माइफोरखौ ओ गायनो थाखाय गोबां जोङो मोनसे न'खरा मोनसे न'खर नखरजों हेफाजाब होलाय लायोमोन मोनसे गामिनि ओ मानसिफोरा न'खरसे माइ गायोब्ला बेवहाय थांनानै हेल्प होलाय लायोमोन ओ मदद खालामलायोमोन जेराव ओ जोंफोरो गोबां माइ ओ दुब्लि फोथाराव जोङो गोबां माइ गायनो हायोमोन बेफोरबायदि बिदिनो जोङो हेफाजाब होलायलायोमोन नाथाय जोङो दिनैनि जुगाव बेफोर हेफाजाब होलायनायखौ जोङो नुनो मोनला गोदोनि समाव जोंहा ओ बेफोरबायदिनो सासे मानसिया गुबुननि न'खराव थांनानै खामानि मावलाय लायनाय जेरै सावरि जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो ओ नुनो मोनदोंमोन बे फोरबायदिनि गेजेरजों जोंहा गोदो गोदायनि समाव बांसिनानो ओ माबा थानायखौ नुनो मोनोमोन खौसेथि दा जोंहा दिनै बेफोरबायदिनो सोलायबोबाय आबाद मावनाय खान्थिफोरा जोंनि ओनसोलावबो दा जोंहा समाबो जाबाय ओ जोङो होमबा दोन थनोसै औ औ दे